हेल' औ औ।
थां मोजाङैनो खोनादोंना? आंनि भइसखौ
औ नोंथांनि माथोखौ मोजाङैनो खोनादों।
औ माने जों दा मोनसे बे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनो होननानै नोंथांनाव हरनाय जादोंमोन आरो।
औ औ दे ओ रायलाय जागोन दे औ।
औ माने बर' हारिनि कालसारनि बागै एसे
अ अ आदसा आदबा, रायलाय जागोन दे नों थां।
माने बर'फोरा गोदो जेरैहाय। कालसारखौ माने फालिबोदोंमोन। दा बे आथिखाल मु गायाव माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा नोंथाङा?
औ आं माने ओ गोदो बर'फोरा गावनि हारिमुखौ माने माबायसाहै लाखिबोदोंमोन, बे आरो दानि दा माबायसायै फालि दों बा लाखिदों आं माने सोलायनाय नुनो मोनदों आरो। जेरै माने ओ गोदो जों बर फोरा। गावनि हारिमु आसार खान्थिखौ, बांसिन मोजाङै जेनेबा फालियोमोन आरो। बांसिन ओ मोजाङै लाखियोमोन जेरै। फोरबोफोर जाबाबो। बेहाय रंजानाय बाजा। जानायाव। फोरा बांसिन दोङीमीन आरो, दोरोंङारि दामजु औ औ दोरोङारि दामजु। जु जेनेबा खाम, जथा, सिफुं, सेरजा बेफोरजों लोगोसे माने गाननाय खसाबफोराबो। आ दोरोङारि जाजोबोमोन आरो जेनेबा। ओ सिख्लाफोर बाहेनजावफोरा दखना, आरनाइ ओमफ्राय हौवा। ओ हौवाफोरा जेनेबा हुवा गामसा गाननानै ओ मोजाङैनो माने कालसारखौ गावनि हारिमु बेखौ मोजाङै लाखियोमोन आरो जेनेबा हाबा जानायफोराबो गोदो जोबोर गिदिर गिदिर दि हाबा जायोमोन जेनेबा साननै सानथाम हप्तासे माने गाहाम जायोमोन आरोना सि।
बर'नि नेम खान्थि महरै जायोमोन आरोना।
औ औ औ आथिखालाव बेबायदि जाला आरो।
औ औ गोदो द सान स्नि सान। खुङोमोन होननानै खोनादों आरो बिजाब। फोराव औ बेफोरबायदि माने हाबा गोलाव हाबा गुसुं नामा बिदि माने बिजाबावमोन औ।
औ औ। दानिया बिदि नंला आरो।
दानिया मा जालांखो नोंथां दानिया बे ओ सोनाबारि हारिमु औ लाबाय मानसिफोरा माने ओ वेसतार्न कालसा सारजि बुङोना नोंथां?
औ औ वेसत्रान कालसार।
औ बेखौ लाबाय आरो। दानिया माबा जोंनि हाबाफोर फोरावबो आं नुनो मोन दों मेहेनदि सेरेमोनि बिदि थालायो आरो।
औ मेहेन्दि सेरेमनि रिं सेरेमनि
औ औ गोदो बिदि थायामोन ना नों
औ गोदो गैयामोन बेफोरबायदि गोदोनि गोदोनि हाबाया आलादोन आरो दानि हाबाया आलादा माने गोदा गोबां फाराग सालायबाय सोलायनाय नुबाय आरो
आरो नोंथांनि बैसागु फोरबो फालिनायखौबो जों सानना नायनो हायो नायहरनो हायो जेनेबा गोदोमा बायसामोन आरो दा माबायसा जानानै दं गोदो गोदो गोदायथ गोसे गाहाम मास मोनसे गाहाम फालियोमोन बैसागो बैसागुखौ औ बिदिनो बयबो ओंखारोमोन आरो नङा होमबा सेंग्रा औ औ मोसानो रंजानो बा मागिनो नखर नखर मागिनो माया बिदिनो गथ गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो ओंखारोमोन बयबो रंजायोमोन खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै बयबो जेनेबा मोसायोमोन सब मेथाइ खनोमोन माने मेथाइ रोजाबग्राया फारसेथिं आरो बे मोसाग्रा फारसेथिं बिदि गोबां जायोमोन ओंखारोमोन दानिया बारा बिदि ओंखारला आरो दानिया खोब बुरजा जाबाबो जेनेबा मोनसे गामि ओनसोलनिफ्राय जि जोन जिसे जोन बा माब्लाब माब्लाथ नुनो मोनो आथिखालाव साबा साबाफोरजोंनो जेनेबा मागि हैैयो आरो बैसागुखौ औ औ
आरोनो बिदिनो बर बरफोरनि फोरबो हिसाबै नों थाङा माने बेेसे होननानै मिथिगौ बर' फोरनि फोरबोखौ
फोरबोखौनो
औ
गुबैयैथ' औ औ औ गुबैयै आङो मोनब्रैखौ मिथिदों दा मिथिगौ आ जेनेबा औ औ औ
अ देलाय
बे बेनि मादाव जेनेबा बैसागु एनिफ्राय मागो दमासि
औ
आरो जोंना ओ काति गासा आरो फारसेथिं ओ जोंनि दोरोङारि धोरोम खौ लाबाथाय जेनेबा बाथौ फुजा बाथौ
औ औ औ औ मोनब्रै धोरोम माने मोनब्रै फोरबो खुंनाय जायो आरो
औ आरो मोनसे गोसोआव फै नोंथां ओ मोनबायानो जासिगोन बेजों ओ माने खेराइ फुजा खेराइ फुजा होनाय बेबो दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो दंमोन आरो
दङ औ
औ औ औ
बे अ बे नोंथां बे खेराइ फुजायानो बाथौ बाथौ फोरबोजों सोमोन्दो दङ
खेराइ खेराइ फोरबोआ बाथौजों ओ सोमोन्दो दंब्लाबो माने निजा निजा ओ गावबा गाव जायो आरो ना?
उम उम
सोमोन्दो दङ जानांगौ आं माने मोजाङै मोनथिथ'ला आरो बे खौ नोंथाङा ओ मोनथिगौबा एसे बुंना होजागोन
खेराइ फोरबोनि बागै नामा?
औ औ औ
अ खेराइ फोरबोनि बागैथ ओरैनो बारा बांद्राय मिथिया माने गोदो गोदाय बे बाथौ फुजा होनायाव माने
ओम ओम
दौदिनिफोर जे मोसायोमोन
अ अ
मोसानायावनो माने बे खेराइ फोरबोबो खुंबोनाय जादों आरो बे दौदिनिया जेब्ला मोसायो बे खेराइनि खाम सिफुं जथा लानानै माने दामनाय जायो आरो बेखौलब बा लाखिनानै माने खेराइफोरखौ होननाया
औ औ
आरो उम उम आरो नोंथां ओ जेनेबा जोंनि हारिमु संरैखा खालामनायावबा गोदोनि हारिमु आरो दानि हारिमु बेनि सायाव नोजोर होयोबा जों मोनसे आरो औ जों आयदा औ लानो हायो जेनेबा खुगा मेथाइ नोंथाङाथ' मिथिगौ खोमा? खुगा मेथाइ माने मा बुंनाय जायो? औ खुगा औ सोलियोमोन दानिया बिदि दि नुनो मोनला माने खोनानोनो मोनला खुगा मेथाइफोरखौबो
औ औ माने मरदान जुग जाला बाय नालाय। मेथाइफोराबो मरदान जुग जालां जोबबाय आरो न'
औ औ खुगा मेथाइआ आथिखालाव गोमालांनो हमबाय आरो माने जोबोर खम सासे सानैल' सुबुंसै जाय माने मोनथिगौ आरो औ
उम माने गोबाङानो मिथिलाय मिथिला आरो ना।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
उम
आरो नोंथाङा मायाबाफोर ओ बुंबावनो नामा बे हारिमुनि बागै?
औ फंनैसो बुंबावनि र' नोंथां ‌
औ औ दे।
उम माने बै काति गा काति गासा काति फोरबोदि बुङो बर'फोरा बैफोर फोरबोखौ माने मा उम माजों सोमोन्दो ला खिनानै फालियो इनि बेनि बागै एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा?
ओ काथ ति गासाखौ जोंना सोमोन्दो लाखिनाया जेनेबा बे माइ आबाद बा आबाद ओ मावनायनि सायावनो सोमोन्दो लाखिनानै बेखौ जों फालियो आरो
औ
माने आबाद मावखांनायनि उनाव ओ आबादा मोजां जाथों बा जेबो गाज्रि मोदाय बि दि हाबि जाथों जेनेबा जेबो आबादा मो जाङैनो मोजां जानानै थांथों बिदि साननानै जेनेबा बे फोरबोखौ फालियो होननानै आङो मोनथिना मोनो आरो दा नोंथाङाबा मा सानो जेनेबा आरो आंनि बुंनाया जायाबो जानो हागौ
औ औ बे काति गासा फोरबोनि बागै आं एसे ओरैनो एसे एला मिथिगौ आरो माने बे काति गासायाव जेनेबा बे जेब्ला माइआ बिबार बारोना बिबार बारनानै एम्फौ एनला फोरा बै माइ बिबारखौ सोबनो बिदै सोबनो फैयोनो बेे माइ औ गोदो गोदोनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला आरो बे एम्फौ सोबनो माने आलारि बाथि सावनानै जेब्ला माने जोङो आलारि बाथि सावो माइ गेजेर दु- लियाव
हेलौ उ उ उ गेजेट ससेयाव गैया जादोंमोन दा खोना फिनबायदे
औ माने बे आलारि बाथि सावोना बै खाथि गासा फोरबो
औ नंगौ नंगौ औ
आलारि बाथि सावनायखौ माने बे अरनि अरजों माने एम्फौफोरा बारसोमनानै माने थैफैयोनो
उ आसा आसा आसा
फोरा बारसोमनानै थैयोबोला माने माय आबादा एसे रैखा मोना होनोमबा बे माने एम्फौनिफ्राय एसे रैखा मोननो थाखाय माने बे खाथि खासा फोरबोनि मुङै मा बे खाथिगासा खावनाय जायो नाफोराय फोरमायो आरो।
आतसा आतसा अ
जोङो जेनेबा जिहेथु इसोरखौ फोथायो बे इसोरनि एसे जाहाथे मोजाङै माइ आबादखौ मोजाङै मोजाङै मोननो हायो बिनि थाखाय अ बेनि इसोरनि नाम सेराव माने आलारि बाथिखौ सावनाय जायो आरो।
औ औ औ
दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'लायसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां औ।
औ